हेलौ।
खोनादों।
नोंथाङा
खोनादों खोनादों दे बुंनायस
अब्ला नोंथां बर' गामियावहाय बर' गामि बिदिनो बर' गामियाव खिसिनाय। न'आव फिसिनाय जिब जुननाय बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
सावरायजायो सावरायजायो नोंथां जोबोद मोजां आयदा।
बिदिनो जोंनि जायगायाव बर' गामि ओनसोलावथ' बिदिनो अमा, दाउ, हांसो, बोरमा, मोसौ, मैसो बेफोरखौ फिसियो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोल जायगायाव दाउ फाराम खालामनानै फालांगि खालामो आरो बिदिनो नोंसिनि जायगायावबो खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? जायगायाव मा माब जुनारनि जिब जुनार फि
औ हागोन नोंथां हागोन। औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे।
बुंनो थाङोबा बुंनो थाङोबा गामियारि ओनसोलफोरावनो मानि ओ जिब जुनार दाावमा दाउसा बा ओ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। ओरैनोथ' जोंनि जेनाखि गामि बेवहाय अमा दं बोरमा, दाउ, हांसो, मैसो बेफोरखौनो फिसिनाय जायो आरो जोंनि ओरै जायगायावहाय। दा बेफोरनि गेजेरजों बर'फोरा माने रांखान थि जौगानायाव एसेब्लाबो मदद मोननो हादों आरो। गोदोनि समावथ' जों नुनो मोनोमोन। न'खर न'खर दाउ, अमा, हांसो बेफोरखौ माने न'खर न'खर नुनो मोनोमोन आरो। गोदोहायमानि जायनि थाखाय जेनाखि न'खराव गोनांथि जानाय ओ फैसा थाखा गोनांथि जायोब्ला माने बेफोरखौ फाननानैनो माने न'खरावहाय जेनाखि रांखान्थिनि जेंना बेफोरखौ मानि सुफुंनायखौ जों जेनाखि जिब जुनार बेफोरनि गेजेरजों सुफुंनाय खौ जों नुनो मोनो आरो।
दा बुंनो थाङोबा बै समाव जोंनि जेनाखि बर'फोर बिथांमोना गावसोरनि गथ'फोर बा गावसिनि नांगौ जानाय जेनाखि मुवा बेसाद बेफोरखौ मानि दाउफोरखौ फाननानै जेनेबा
दाउफोरनि रांफोरजों जेनेबा न'खरनि गोनांथिखौ सुफुंनायखौ जों गोबां नुबो दोंमोन आरो। दासिमबो दं जोंनि बर'फोरनि न'खर न'खर गामि ओनसोलाव गासैखौबो दाउ, अमा बोरमा, हांसो बेफोरखौ मानिे लानायखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो।
दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो ओ ब्रयलार बा अमा बेफोरनि फार्मफोर दं नामा नोंथां एसे खिथाना होलाय।
जोंनि जायगायाव गैया नोंथां बिदिनो न'खर न'खर फिसियो आरो बिदिनो दाउ, अमा हांसो, बोरमाखौ नाथाय फार्म खुलिनाय गैया सिगाङाव दंमोन नाथाय दा गैला।
औ
बिदिनो दाउ लकेलनि फार्म खुलिनाय दंमोन दाथ' दा गैला बिदिनो न'खर न'खर फिसियो आरो दाउ अमा दाउ लकेल बिदिनो अमा बोरमा हांसो मोसौ बिदिनो फिसियो
औ बुंनो थांङोबा जोंनि औ नोंथां जोंनि जायगायाव मानि दंङमोन नाथाय दा गैला सिगां समाव जोंङो बिदिनो सोलिथारदों होनोबा गुजि दानसो सोलिनायखौ नुनो मोनदों आरो जेनाखि दाउ ब्रयलारनि फार्म दंमोन जोंनि गामियावहाय मानने बिदिनो खननै खनथाम बा खनब्रैसिम फाननायखौ आं नुदों आरो नाथाय जोंनि जेनाखि बर'फोरनि गेजेराव फालांगि खालामनाय बेखौ माने गोबाव जोरनानै थानायखौ आं दासिमबो नुनो मोनाखै आरो बांङाय नुनो मोनदों दंङ दंनाया माने गोबां फालांगि मावनानैहाय बेफोरबायदि बयलार बा अमा फार्म खालामनाय गोबां दंङ नाथाय अब्लाबो जेनाखि बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो माने गोसो जानानै जेनेबा फार्म खुलिबाय बा बेफोर बायदिनो ब्रयलार फार्म खुलिबाय नाथाय बेखौ बेफोरबादि जेनाखि फार्म
फालांगि माने गोबाव समहालागै थानायखौ आं बारा नुवा आरो बर' फोरनि गेजेराव थेवब्लाबो जों एफा एनै आथिखालावहाय बेफोरबायदि जेनाखि ओ दाउ अमा बोरमा बेफोरनि फालांगि खालामनायखौ एसे एसे बांबोनायखौ नुदों थेवब्लाबो सोरबा सोरबा जेनाखि रां खान्थियारि खहा बिनि थाखाय माने बबेबा समाव लस आरो बबेबा समाव मुलाम्फा जायो नोंथां जायनि थाखाय बिथांमोना माब्लाबा लस जानायनि गेजेरजों बा माबा माब्लाबा माबेबा मोनसे जेनेबा बेमारनि थाखाय खाय थैयोब्ला माने गोबां लस जानो गोनां जायो बे लस जानायाव माने बिथांमोननि गोसोआ बाय गोग्लैयो अब्ला बिथांमोना फिन खालामफिननो बा फार्म खुलिफिननो गोसो जाया आरो गोदान दाउ लाबोफिननो गोसो जाया दा बेफोरबादि जाहोननि थाखायनो मानि बर'फोरनि गेजेराव जेनाखि फालांगिरि बियो डाउन जायो आरो गाहाय जायो माने जोंनि गेजेराव ओरैबादि जायो मानि फालांगि खालामोबोबा मान रांखान्थि जौगानायखौल' लुबैयो आरो लाब बेखौ बुजिया खालि बिथांमोननो नांगौ मानि लाबखौल' नांगौ बेफोरबायाददि जायो आरो बिथांमोननि गेजेराव जायनि थाखाय बिथांमोना खेबसे एबा खननै बोरैबा लस जाफ्लाङोबा बिथांमोननि गोसोआ डाउन जायो बा बायग्लियो
आरो बिथांमोना फिन नाजाफिननो गोसो गोसो जाया आरो बिथांमोननि गोसोआ बायग्लिबाथाय माने बेफोर बायदि जेनाखि ब्रयलार बा अमा बा जिखुनु बोरमाफोरनि फार्म बेफोरखौ मानि खालामफिननो गोसो जाया नाथाय जों गुबुनफोरखौ नुनो मोनो जेनाखि बिसोरो ओरैबायाददि टारगेट खालामो खनसे बा खननै लस जानायाव बिथांमोननि गोसोखौ बायनायखौ नुनो मोना आरो बिसोर नाजासिनोसै बे लस जानायालाय मा जानो आं नेक्स्टाव प्रफिट मोनफिनगोन बेफोरबायदि साननानै बिथांमोना खामानिखौ मावबाय थायो आरो दा नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय माने ओरैनो न'खर न'खर मा मा जिब जुनारफोर मोननो हायो ओरैनो?
ओरैनो जोंनि बे न'खर न'खर बिदिनो दाउ दाउ लकेल अमा, बोरमा, हांसो। बिदिनो मोसौ, मैसो मोननो थाङो नोंथां। बेफोरखौनो फाननानै
औ औ।
नोंथाङा माबा बुंदोंमोन नामा?
अह। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' गोबां बिदिनो मोसौ, बोरमा दङ, दा बेफोरखौ खानो थाखाय जायगाफोर, फोथारफोर मोजां दं नामा नोंथां एसे फोरमायदो।
जोंनि जायगायाव दाथ' दैज्लां बोथोर फोथारनि खम खम आरो नोंथां। बिदिनो मोसौ मैसो खानो एसे उसुबिदा बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर, बिदिनो गेलेग्रा फोथार दं। नाथाय बेयाव खाजोबनो हाया आरो ना। न'खर न'खर न'खरथ' गोबां जिब जुनार बिदिनो मोसौ मो थायो।
औ।
नोंथांमोननि जायगायाव दङ नामा नोंथां था बिदिनो?
अह नोंथां बुंनाय बादिनो बिदिनो माने दैज्लां बोथोराव गोबां जेंनाफोर सोम जियो आरो जेनेबा ओरैनोथ' जेनेबा मेसें बोथोराव माइखौ हाखांनानै जेनेबा दुब्लि फोथारावहाय माने मोसौखौ खानो गोबां जाय गा मोनो। नाथाय दा दैज्लां बोथोर, नङा होमबा नोंथां? दा माने बे दै ज्लां बोथोराव माने खानो जेंना जायो आरो। मानो होनोबा जों दुब्लि फोथारावहाय जेनेबा माइ गायो। दा माइ गायनायनि जाहोनाव मोसौफोरा जेनेबा लामाफ्रावसो खानो गोनां जायो बा फोथार दंब्लाबो माने फोथाराव जेव जेव मोसौ थानायनि थाखाय गांसोआ गैया जायो। दा बेफोरबादिनो जेंना सोमजियो आरो। थेवब्लाबो जोंनि जेनाखि बर'फोरनि गामिनि सुबुंफोर बिथांमोननि गोसोआ बायग्लिया, न'खर न'खरबाबो बिथांमोना मो सौ, दाउ, अमा, बोरमाखौ दैज्लां बोथोराव खस्थ'नि गेजेराव गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना फिसिनानै माने रांखान्थि जेनाखि जौगानाय, बे जौगानायाव मुलाम्फा मोननो लाबोगासिनो दं आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खोनादोंना नोंथाङा? औ दा बिदिनो आरो। जेनाखि जोंनि बर' गामि बिथांमोना बुंनो थाङोबा ओ मिथिंगाजों बुंफुंनाय जायोना बा मोसौफोरनो गां सोनि एभेलेबेलबो जानो, जायो आरो मेसें बोथोरावहाय जेनेबा। औ बिदिनो।
नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो नोंथांमोननि जाय नोंथांमोननि जाय गायाव बांसिनै न'आव फिसिनाय जिब जुनारा मा बबेखौ बांसिन फिसिनाय फिसियो नोंथांमोननि गामियाव?
औ, ओरैनोथ' जोंनि गेजेराव बयबो आबाद मावो हिसाबै मोसौआथ' न'खर न'खर बांसिन थायो आरो मो औ थेवब्लाबो बेजों लोगोसे बोरमा, बोरमाखौबो न'खर न'खर फिसिनाय नुनो मोनो। बेफोर बोरमा, मोसौ मैसोबो फिनाय नुनो मोनो जोंनि गामियाव। बिदिनो मैसोखौ न'खर न'खर गोबां फियाबाबो बिदिनो खावसे न'खरानो मैसो फिसिनायखौ जोंनि गामियाव नुनो मोनो आरो। मैसो बा मोसौ बेफोरनि गाइखेरजोंबो जेनाखि जोंनि बर' गामि सुबुंफोर बिथांमोनहा माने बेफोरखौ फाननानै मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो बा संख्रि फानलु बेफोरखौ आरजिनो हायो बेफोरबादिनि गेजेरजों जिब जुनारखौ फिसियो आरो जोंनि गेजेराव ओरैनोथ' दाउ अमा हांसो बुंनो थाङोबा फ्रायैनो जोंनि गामियावहाय गोबां दं आरो बयबो फिसियो होननानै बुंजायो ओ ओरैनोथ' जोंनि जेनाखि गामि बिनि खाथिजों मानि स्राय स्राय बोहैनाय दै बो दंना मजाथि दै मोजां आरो मानि हांसोफोर फिसिनो मोजां माने हांसोफोराथ' दै नांगौना नोंथां।
औ
दैनि गोनांथि जायो हांसनो बेनिखायनो मानि दै गामिनि खाथियाव दै गोनांखाय माने बयहाबो हांसो फिनाय बेखौ नुनो मोनो आरो जोंनि गामियाव हांसोआ माने बेयाव बेफ्रावनो माने थानानै रंजाहैयो गेलेहैयो बा सम जायोबा मोनायो बा न'आव फैफिनो बेबादिनो आरो जोंनि गेजेराव दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरबादिनो नुनो मोनो जिब जुनारनि बिथोरावहाय दा नोंथांमोननि जायगाथिं बिदि दै बोहै बोहैनाय दं नामा?
जोंनि जायगानिथ' दै बोहैनाय दङ बिदिनो बिदिनो जोंनि जायगाथिंबो बिदिनो हांसोखौ हांसो दाउखौ बांसिन फिसिनो हाया आरो मोसौआथ' नखर नखराव थाखाबाय बिदिनो हांसो हांसोनि थाखाय दै दङ आरो जोंनि जायगाथिं आरो फुख्रि फख्रिबो दङ गोबां सुबुंनि मानसिनावनो
ओम।
दाथ' नै नोंथां जोंनाथ' समना फैयै फैयै जोबबाय
औ
बिदिबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे दे दे